हेलौ
औ नोंथां।
आ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ ओ होमब्ला दा बे समाव ओ जोङो ए आइ नि सायाव नो सावरायनोसै होनबा नोंथां।
औ ए आइ नि सायाव जोङो ए आइ नि आयदा लानानै सावरायनोसै।
औ दे होमबा नोंथाङा ए आइ नि सोमोन्दै फंनैसो बुंग्रोदो दे।
औ नोंथां आं ए आइनि सोमोन्दै फंनैसो बुंग्रोनो सानदों। दामानि सोलिफुबाय थानाय थासारियाव ए आइनि थाखाय जोबोद गोनांथि। मानो होनोब्ला जोंनि ए आइआव बायदि रोखोमनि जाथाय आरो बायदि रोखोमनि निउस आरिफोरखौ मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै मोनथिनो हायो बेजों लोगोसे जों माखासे मोनथियै जिनिसफोर फोर खौहाय ए आइ आव सार्च खालामनो हायो जेरैखि स्टुडेन्टफोरा माखासे जेनिबा मेट्सफोरनि सायाव आरो बिगियानफोरनि सायाव माखासे जेनेरेल नलेजनि सायाव मोनथियाखैब्ला बेफोरखौ जोङो ए आइ आवनो मोजाङै सार्च खालामनानै मोननो हायो। ए आइ खौ आङो बेफोरनि थाखायनो मोजां होननानै सानो नोंथाङा बेनि सायाव माबा बुंगोन नामा?
औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो ए आइया जाहैबाय दानि गोदान मुगानि मोनसे आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्स जायनि गेजेरजों जोङो गोबां खामानिफोरखौ गोरलैयैनो मावनो हायो। ए आइ बाहायनाय बुङोब्ला जोङो ओ जों कम्पिउटारावहाय बा जोंनि मबाइलावो बा जोङो बायदि एपावहाय हाबनानै जोङो बिनि बाहायनायखौ सोलोंनानै लानो हायो ए आइ बाहायनायो जोंनि आथिखालनि सोलोंथाइयाव लानायाव फरायसाफोरखौ जोबोद गोरलै खालामनानै होदोंओ। मा-मानो होनोब्ला जोङो माखासे समफोराव जोङो फरायसालि बा जोङो माखासे टिउस सन लानायफोराव जोङो बुजिस'वा जायो जायफोरखौ जोङो ए आइ आव थांनानै जोङो गोरलैयैनो गाव बुजिफिननो हायो। बिनि अनगायैबो जों ए आइ नि बाहायनायखौ बायदि बिथिंफोराव जोङो नुनो मोनो आथिखालावो जोङो माबा मोनसे ग्राफिक बा माबा मोनसेओ ओ एप्लिकेसन बा माबा मोनसे जोङो ओ दाजेमारि बाहायनायनि सायाव सोलोंनो गोसो ओ‌ जेब्ला जोंङो ए आइ खौ थोंजोङै बुंथिनानै बेखौ फोरोंहोनो थाखाय जोंङो हायो। ए आइ आथिखालाव ए आाय बाहायनायखौ जों गोरलैयैनो बयखौबो नुनो मोनदोंओ। नाथाय जोंङो ए आइ बाहायनायावो बेजों लोगोसे माखासे मोजां आरो गाज्रियै थाफानायखौ जों नुनो मोनो। मोजांनि बिथिंखौ आंङो नोंथांङाबो बुंलांखाबाय आरो आंबो दायो फंनैसो बुंबाय आरो गाज्रि बिथिंखौ नाहरोब्ला जोंङो ओ बेनि माखासे जोंङो बायदिसिना सावगारि बा ग्राफिक्सफ्राव थांनानै बायदिसिना मोजां फट'खौ गाज्रि फट'आव सोलायनाया बा बायदि बायदि भिदिअफोरखौ गाज्रि इदित खालामनानै फोसावनायो। बेफोरबायदि जायो हथायखौ जोंङो गोबां आथिखालाव ससियेल मिडियाायाव नुसोगोरनायखौ नुनो मोनदों नोंथांङा बो नुदोंना। जानांगौ नोंथांङा मा सानो बेखौ फंनैसो फोरमायदो दे ओ।
औ नोंथां नोंथांङा जे ए आइ नि गाज्रिआ आयदानि फारसे फोरमायबाय बियो नंगौ जाथाया जों दा समाव नुनो मोनबाय थादों नोंथांङा जायखौ बुंलांदों कि माखासे सुबुंफोरा ए आइ नि गाज्रि बाहायनायखौ नुनो मोन्दों। जेरै गाज्रि फट' दिन्थिनायो माखासे भिडिअ'फोरखौ गाज्रि फट' खालामनाया आरो बेफोरखौ ससियेल मिडियावाहाय गोसारहोनानैनो माखासे जाय सुबुंफोराबो गोसार होजादों बेसोरखौ गाज्रि स्टेपफोरखौबो जों लानाय नुनो मोन्दों। जायनि जाउनाव एइ आइआ जोंनि दानि जुगनि थासारियाव मोजां आरो गाज्रि मोननैबो। थासारि दं होननानै आं मिथियो नोंथांङाबो मोनथिगौ जानांगौ। मानो होनोब्ला इ आइ बाहायनायनि माखासे रुल्स आरो रेगुलेसन दं होननानै नोंथांङाबो मिथिगौ। ए आइ बाहायनो थाखाय जोंङो जि माइलखौ एड खालामनानै होनांगौ ओ। जाय जिमायला जोंङो जिदाइन बोसोर बैसोनि सिगां नङिफोरा बानायनो हायो। हाया
थेवब्लाबो माखासे गथ'फोरा गावनि बिमा-बिफा गावनि बिदा बिब' बिनानाव बेफोरनि थ्रुयै गावसोरो ए आइ खौ नायो आरो दानि मुगायाव जों नुनो मोनदोंखि उन्दै बैसोनिफ्रायनो जेसे थाखोसे थाखोनै थाखोथाम बेफोरबायदि समनिफ्रायनो इ आइ खौ मोनसे आयदा साबजेक्ट होननानै लानाय जों नुनो मोनदों त बेफोरनिफ्राय फोरोंगिरिफोराबो गथ'फोर खौ मोजांङै बुजायो बेजों लोगोसे गावनि न'खरनि देरसिन गिदिर गोराफ्राबो मोजांङै बुजायो नाथाय माखासे सुबुंफोरा बुजिस'नो हाया उन्दै गथ'फ्राल' नंङा गिदिर गथ'फ्राबो बेखौ बुजिनो हाया जायनि जाउनाव जोंङो बेफोरनि फारसे बार बार एवारनेस प्रग्राम लानाय नुनो मोनदों थेवब्लाबो जोंङो एथबां माने बाराद्राय एवारनेस प्रग्राम लायैनि जाहोनाव माखासे गाज्रि जाथायफोरखौ बार बार जाफ्लेबाय थानो नुनो मोनदों नोंथांङा बेनि सायाव माबा मोनसे बुंगोन नामा
औ नोंथां ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंङो आथिखालाव ए आइ बाहायनायाव जोंनि गथ'फोर बा जोंनि साफ्रोमबो ओ समाजाव थानाय सुबुंफोरा ए आइ बाहायनायनि सांग्रांथिखौ बयबो लानांगौ मानो होनोब्ला ओ ए आइ सामलायनाया मोनसे ओ गोरलै बाथ्रा नङा जाय ए आय आ नोंखौ माब्लाबा ओ ओ थगायनानै बा नोंखौ खैफोदाव गोग्लैफिनहोनोबो हागौ जायनि गेजेरजों जाय जोङो दिनै माबा मोनसे फट'खौ जोङो गावनि फट'खौनो जोङो ए आइ आव आपलड खालामनानै लायोब्ला बा जोङो माबा मोनसे ए आइ एबाव थांनानै जोङो गावनि फट'फोरखौ जोङो आथिखालाव जों नुयो बायदि रोखोमनि जोङो ओ सिनारिफ्राव बा जोङो गावनि गाननाय जोमनायखौनो सोलायहोयो बा जों माबा मोनसे ओ ओ स्ट्राकचार बा बिल्डिं बा माबा मोनसे गिदिर मुंदांखा न'फोरनि खाथियाव गावखौनो गसंहोनानै लाहोयो ओ नाथाय बियो जोंखौ माब्लाबा खैफोदावबो गोग्लैहोनो हागौ मानो होननानै बुङोब्ला ओ ए आइ आ जेरै ओ जोंनि मोनसे थिननाय बायदिनो जेरै खामानिखौ गोरलैयैनो मावदों जुदि बियो गाव गोसो जानानैनो बियो जों आपल'ड खालामनाय फट'फोरखौ ओ गावनि गोसो बायदिनो ओ जुदि खालामोब्ला जोंनि मोजां फट'खौ बियो गाज्रि फट'आव सोलायनोबो हा सोलायनानै बियो ससियेल मिडियायाव बा नोंनि नोंनि आ आयदियाव हाबनानैनो बा नोंनि फेसबुकखौनो हेक खालामनानै फेसबुकावहाय आपलड खालामनानै होयोब्ला ओ जों जोबोद खैफोदाव गोग्लैगोन जायनि जाहोनाव जोङो गोबां माखासे आयेन खान्थिनि राहाफोरखौ लानांनो जानो हागौ बिनिखायनो जोङो ओ ए आइ सामलायनायनि बा ए आइ सालायनायनि सायाव आथिखालनिफ्रायनो सांग्रां जानांगौआ जोबोद गोनांथि होननानै आं सानो ओ लोगोसे जोङो टाउनारि ओनसोलनिफ्राय गामि ओनसोलनि रुजुनायाव ओ जोङो ए आइ बाहायनायखौ जोङो गोबां बांसिन नुनायखौ मोनो मानोना टाउन ओनसोलाव जोङो गासैबो बिथिङावनो जौगानाय
बेखौ आं खोना फैयाखैमोन थ' आं नोंथां बुंनाय सोदोबखौनो बुंनो सानदोंखि नोंथाङा जे सोदोबखौ बुंदों जाय